हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना? औ नोंथाङा मा खालामदों दायो?
आं दायो नै ओरैनोसो दङ।
ओ नोंथाङा फ्रि ना?
औ फ्रियावनो दं।
औ नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो थाखाय सो हरनाय जादों
अ मा टफिक?
अ जोंना टपिकआनो जाहैबाय औवा जोंहाय बानायनाय आइजें आयलाफोरनि बागैहाय सावरायनाय। जोंहाथ' ओरैनो औवाजों बानायनाय होनोबा सेन, खखा, जेख खाय खबाय आरो खफ्रि, सान्द्रि, संग्राय। बेफोरखौनो बानायनाय जायो बिनि बागै नोंथाङा बेफोरखौ मारै मार रै बानायनाय जायो आरो मारै बाहायो बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ माने इदिनोे सेन होनना बुङोब्लाथ' जोङो बिदिनो औवाखौ माने ओरैनो हास'नानै बेनिफ्राय बेखौबो इदिनो फिसा फिसा गल गलै जिरनानै लायो आरो सैनानै लायो माने स्लिम स्लिमनो बेखौ गोबां बेनिफ्राय आरो बेखौ जोङो प्लास्टिकनि दिरुङा बेजों हेबनानै माने सेननि महर होनाय जायो आरो बिनि मह महरानो जाहैबाय गेजेरावबो एसे बुदांदां बेनिफ्राय ओरैजायबो ओरैजायबो ओरैजि-ओरै जिं-ओरै जिंंथिंजाय माने ओरै गुसेब जाहैयो आरो फारसेथिं होथेनाय बिनिफ्राय फारसेथिं खुगा बायदि मोनसे दं आरो माने। बेनिफ्राय आरो उ उदैयावबो हाख्ल'नाय जायो आरो मोननै बे ना हाबनो थाखाय लामा बेनिफ्राय बेखौ जोङो दुब्लिफ्राव सानाय जायो आरो बेनिफ्राय
औ औ
ना नाङोब्लाथाय जोङो बे नानि सेननि जि खुगा बेजों दुरुनना हाननो थाखाय दोननाय जायो आरो सान सानद्रि बेखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनाय जायो बेखौ माने जोङो बेखौबो नांगौ जखानि खाथि जिरनानै माने बेखौ दाब्ले दाब्ले गोबा गोबा सैनाय जा जायो आरो बेखौबो बेनि बेखौबो फिसा फिसा दोननानै बेखौ माने हेबनानै बेखौ गल खालामनानै माने जिं जिङावबो औवा खाथि बायदि खाना होनाय जायो आरो बिनफ्राय माइ गाबा सायाव थानो बिदि जखानि मोनसे आरो सारखौ बिनिफ्राय आरो बानायनायाथ' जों गोबां दंबावो थारमाने जेरै होनना बुङोब्ला दे मा होनो हुकेन जायखौ जोङो बेखौ आरो बेनिफ्राय बाव बावखा बेनिफ्राय मै गाग्रा बावखा नोंथ' मिथिखायो बेखौ औ बेखौ माने इदिनो गोलाव गिदिरैनो बानायनाय जायो आरो जिं जिं माइदांग्रिखौ थुना बाननो थाखाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो सेन सेन सेनानो माने आरो मोनसेबावबो दं आरो सेन सेन सेन थाग्ला होनना बुङो नोंथाङा मिथिगोनना मिथिजा एखौ
औ मिन्थियो
अ बेखौबो बानायनाय जायो आरो बेखौ माने बिदिनो दुब्लि आलिफ्राव सानाय जायो आरो बिदिनो फुख्रि गेजेरफ्राव बिदिनो नानि आदारफोर होनानै साना दोननाय जायो आरो बेनिफ्राय आरो नोंथाङा माफोर मिथिबावोब्ला एसे बुंना होनो हागोन
औ औ जोंहाथ' दायो जेखाइ दङ जेखाइखौबो जोङोहाय औवानिफ्रायनो बानायो जायो। जेखाइखौ जोङो ना गुरनायाव बाहायनाय जायो आरो आरो बेखौहाय औवाखौहाय खाथि दाब्ले दाब्ले सैनानै स्लिम स्लिम सैना लानानै बेखौ हेबनाय जायो हेबनानै जों जोंहा जेखाइयाहाय, एसे गोजौ जरावहायनिफ्राय एसे जमब्लिट मडेल जालाङो।
औ।
बिनिफ्राय खिथुआहाय लावजं जं जायो जोंना जेखाइया आरो। बिनिफ्राय जोङो हाइ बेखौहाय प्लास्टिक प्लास्टिकनि दिरुंजोंहाय जों मा बेखौ हेबनाय जायो आरो खाथेनाय जायो। हेबखांनायनि उनाव जे औवा खादेरनाय जायो। बेयावहाय जोङो माने। प्लाष्टिकनि दिरुंजोंहाय खाना होनाय जायो। आरो बिनिफ्राय जोंहा हरनायाव बेखौ बाहायो, ना आरो जोङो ना लानो थाखाय। खबाइ खबाय बहायनाय जायो खबायखौबोथ' औवाजोंनो होयो जोंहा खबायाहाय खुगा जरावहाय खुगा जरावहाय एसे फिसा जायो आरो गोदोना एसे जे जे ज' थायो आरो। बियोहाय उदै जरावहाय गिदिर जायो आरो, आरो जोंहाथ' ओरैनो नोंथाङानो फोरमायखाबाय सुकेन आरो बाव खा आरो जोंहा बेजों लोगोसे औवा बानायनाय बुंबा मैखौबो औवाजोंनो बानायनाय जायो आरो।
नंगौ
जोङोहाय, औवा बुरखाफोरखौहाय हाखावनानैहाय। हाखावना बेखौ साननैसो माने गोरा जानो थाखाय गोरा औवा बुरखायाथ' गोरा। बेखौ फोराननाय जायो आरो। फोराननानै जोङो गेजेराव। थुब्ला दानखावनानै समानै हास'ना लानानैहाय स्लिम स्लिम खालामनानै गेजेर गेजेर जरावहाय गन गन मोनसे मोनसे औवा गेजेर गेजेरावहाय सो थाबना होनाय जायो।बेखौ जोङो हालेव खांनायनि उनावहाय हाखौ समान खालामनो थाखाय हाग्राफोरखौहाय समान खालामनो जाहाथे हाया हायाहाय मोजाङै मो थांनाय थाया बिनि थाखाय जोङो माने मैखौहाय मोसौनि